औ नोंथां खोनायाखै नोंथां
औ नोंथां खोनादों
औ नोंथांमोननिखिजाय दा बोथोरा बोरै जाना दङो?
दाथ' दा मैयानिफ्राय सान्दुं होबाय दङ' नालाय बिराद गरम जादों दा औ
नोंथांलाहा माइ फोर गायखांबाय नामा
औ औ गायखांबाय नोंथां
औ मा मा माइ गायनाय जायो नोंथां
जोंहाथ' ओरैनो जोंहा ओ ओरैनो ओंखाम जानो थाखाय जोङो माइब्रा माबा माइब्रानो रन्जित आरो रन्जना अन्जना आरो मा होनो बिदिनो
बिदिनो
ओ बांद्राय हाबो गैया नालाय बे मोनथामखौल' मावनाय जादों आरो दा जोंहा आरो मागो बैसागोआवथ' जोंहा बर'फोरा फिथा सौराय जायो नङा होमब्ला नोंथां बेनि थाखाय ओंखायनो जोसा इसे माइब्रा इसे बेफोरबायदि गायदों आरो
औ
औ नोंथांमोननिथिंलाय नोंथांलाहा
जोंहा अनजनाल गायनाय जादों नोंथां
औ औ औ गायखांबाय दा
गायखांबाय औ नोंथां न'नि
औ औ औ औ
उम
अब्ला बिदिनो जोङो नोंथांमोननिथिंजाय माइ आबादखौ माबोरैहाय मावनाय जायो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ नोंथां जोंनि जा दैनिबो एसे आंखाल जायो एबार अखायाबो बारा नांगौ बायदि मोनासै आरो ना नोंथां
औ औ
ओमफ्राय बिदिनो दै राननानै गायनाय जायाखै आरो नोंथां देस दैस एसे सारबाय ओमफ्राय अखा हादैजों एसे गायनाय जाबाय आरो नोंथां
औ औ औ
नोंथांमोननि थिं जालाय
जोंनिथिंलाय दैहा दैया नांगौ बायदियैनो मोनगासिनो दङ' मानो होनोब्ला अखायाबो हा- गासिनो दङ' नालाय बेनि थाखायनो मोजाङैनो मोनबावदों दैनि जेबो प्रब्लेम गैया आरो दा जोंनिखि नांगौनि बारासो जानानै दङ'
औ
नाथाय साननैसो जुदि अखा हायाबानो रानलांजोबगोन मानो होनोब्ला जोंनि जा हाया बालासिया नालाय
अ उम
बेनिखायनो साननैसो अखा गैयाब्लानो एबा दै गैयाब्लानो राननो नागिरो आरो गोरान जाजोबो औ बेनि थाखायनो दा नायनो जै माबायदि खालामो बोथोरफोरा औ औ औ औ औ अब्ला
औ बिदिनो माइनि अनगायैबो नोंथांमोननिथिंजाय दैज्लां बोथोराव आरोबाव मा मा आबाद मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ नोंथां बानलु गायनाय जायो आरो नोंथां
हो
बानलु गायनाय जायो
औ बेनि अनगायैबो आरोबाव जोंहाथ' गोबां मेरला ओंख्रि बिदिनो गायनाय जायो बेनि गेजेरावनो मा मा बिदि ओंख्रि जानाय मैगं बेफोरबायदि गायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो
औ नोंथां थास' गायनाय जायोना नोंथां
औ बे औ औ
बिदिनो गायनाय जायो आरो सबाय बिमा
औ
भिन्दि मैथा फाथो बिदि गायनायय जायो आरो नोंथां
नोंथांमोननिथिंजाय आबादफोरा माबोरै जायो
आबादालाय माइफोरखो गायगनो हाबा मोजां जायो आरोना नोंथां
औ बोथोरफोरा मोजां होयोब्ला
औ दै मोनबाय थाबा
औ औ
दासानदि जेनथेन गायग्रोनानै दोननानै दोननानै हाबा हाथाय उनाव जायो आरोना नोंथां दा गायनायानो एसे प्रब्लेम जायो आरोना दैनि थाखाय
औ अ
नोंथांमोननि जायलाय?
जोंनिथिंजाय माने माखौ सोंदों नोंथाङा?
जेनेबा मैगं थाइगंफोरा
औ जोंनिथिंजाय मैगं थाइगंआ थास'आनो बुंजायो थास' गायो बिदिनो लाव खुमब्रा भिन्दि मैथा बेफोरखौनो गायो आरो नोंथां
उम
औ आरो थायसुम
औ
उम बेफोरनिनो आबाद मावो
औ
आरो गोजां बोथोरावहाय मा मा आबाद मावनाय जायो नोंथांमोननिथिंजाय
गोजां बोथोराव मा मावनाय जायोमोनथाय नोंथां आं बावबायलांबाय नोंथाङानो अनानै एसे फोरमायना होदो
औ गोजां बोथोरावह'थ' जोंहा गिबियावनो फैयो लाइ लाफा धोनदिया आलु फालें कबि बिदिनो गोबां बायदि रोखो नि आबाद मावनाय जायो बिलाहि आरो बेस सरनि आबाद मावनाय जायो
औ
नङा होमब्ला नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ औ बेफोरखौनो मावनाय जायो आरो
बेसरखौ बोरै फोनाय जायो नोंथाङा अननानै एसे फोरमायना होदो
लाइ लाफाखौहाय ना
लाइ लाफाखौ माने बेसरखौ होनदों नोंथां
अ बेसरखौ
औ
अ बेसरखौहाय जोंहा माइ गायनायाव जेरैबायदि दै नांगौ जायो हाब्रु खालामनो नांगौ जायो जोंहा बेफोरबायदि खालामलायनाङा ओ जोंहा हा गोरानखौनो एवनानै ओ एसे एवनानै गुन्दि खालामनांगौ बिदिनो ओ बाहाय हाया एसे गुनदै जायोब्लाथाय जोङो बेखौ फोनानै होबानो जायो आरो दानाथ' थ' रासायनारि मुलि नङाब्लाथ' जोंहा जेबो आबाद बेखौनो दैखांनो हाला नङा होमब्ला नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बेनि थाखायनो जाहाथे मोजां जानायनि आरो एम्फौ एनलाफोरा जानो हायैनि गाज्रि खालामनो हायैनि थाखाय जोङो मुलि सारनानै होनांगौ गेजेर गेजेर आरो आबादखौ दैखां नो थाखाय जोंहा गोबां बायदि रोखोमनि हासारफोर सारनाय जायो बेफोरखौ होनाय जायो बिदिनो इसे देरहांब्ला फोखांनानै जुदि बियो देरबोहांगोन हा बिलाइ हरनो हमगोन अब्ला बे टाइमाव मुलि सारनाय जायो आरो बेनि उनावहाय आरो जेब्ला खनसे गिदिर गिदिर जागोन ना अब्ला बे खनसे सारनाय जायो बेफोरबायदिनो जोङो बेसरनि आबादखौ दैखांनाय जायो आरो जेब्ला बियो बिबार लागोन
बिबारनि उनावहाय बेयो फिथाइ लागोन आरो फिथाइ लाखांनानै जेब्ला बियो राननो हमगोन अब्ला ना जोंङो बेखौ फु फुनाय जायो नोंथां।
बिबार बारनाय समाव नोंथां
औ
बिबार बारनाय समावबो मुलि होनाय जायो ना नोंथां?
औ औ मुलि होनायखौ नुनो मोनो।
आरो फिथाइनिबो होनाय जायो नोंथांना?
औ औ होयो होयो औ बिदिनो जोङो बेसरनि आबादखौ बेफोरबायदिनो दैखांनाय जायो आरो।
औ औ
औ
नोंथांना ओमफ्राय मेसिनजों नायो ना मोसौजों नायो बेसरखौ
अ जोंनाथ' दाना बांद्राय फ्रायानो गासैखौबो जोङो मोखौजों मोसौजों नानाय खौ जोङो खम नुनो मोनलांबाय नङा होमब्ला नोंथां? जेरै रावबो जोङो मोसौजों हालएवला बा मोसौजों माइ नाला गासैबो ट्रेक्टरखौनो बाहायजोबो नालाय जोंनि जाबो थिग बेफोरबायदिनो जोङो माइ गायबाबो ट्रेक्टर बाहायो माइ नाबो ट्रेक्टरखौनो बाहायनाय जायो माइ नाग्रा मेचिन जेरैहाय दारा ओंखाराखै ओमबा गोदान गोदान टेक्नलजि जों दिहुननाय माइ नाग्रा मेचिन माइ मा होनो माइ सौनाय मेसि न दानाथ' गासैनावबो न'खर न'खर थांनानै जों माइ सौहैनायखौ नुनो मोनो। आरो थिग बेफोरबायदिनो जोङो बेसर खौबो टेक्टरजोंनो नानाय जायो आरो मोसौ जों नानाय गैलायानो दे गासिबो जोंनिथिंजाय ट्रेक्टरजोंनो नानाय जायो। औ नोंथांमोननिथिंजालाय?
जोंथिंबो ट्रेक्टरजों नानाय जायो नोंथां मानो होनबा मोसौदो नाबा गारलाय गुजाय जायो आरोना।
औ थाइमाबो बरबाद जायो नङा होमब्ला नोंथां?
औ मेचिंदोबा आराम स्र' स्र' गबो सि गोन आरो नोंथां मिसिनजोंनो मोजांसिन
औ बांद्राय टाइमबो लाला आरो दसेनोबो जायो। खामानिफोराबो बारा ओंखारा मोसौ जोबाथाय जोङो आरोबाव नालाय आरो मान सियाबो दांफाबाय थानो गोनां जायो नङा होनोब्ला औ औ औ मेचिनजोंबालाय मालाय मेसिना औ मेसिनजोंबालाय मालाय गावनो हारसिं नो मावबाय थायो खामानिखौ मानसियाल' खा थियाव थानानै एसे ओरै दांफाबाय थाबानो जायोना। जेबो देहानि औ जेबो बेयाव देहानि जेबो ख'हा गैला आरोना नोंथां।
औ औ
औ औ औ
आरामसे नाबाय
औ
नाबाय बस्थायाव सोखाबाय डाइरेक्ट मोजां जायो आरो नोंथां। जावनायबो नांला जेबो खामनांला
औ
मोसौदोंबा आरो नाबाव
औ खामानिया बांद्राय ओंखारो। औ नोंथां खामानिया बांद्राय ओम खामानियाहाय औ खामानियाहाय बां द्राय ओंखारो आरोना नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां औ औ नोंगौ।
औ औ अब्ला आलुफोरखौहाय मावनाय जाया नामा नोंथांमोननिथिंजाय?
आलु मावनाय जायो नोंथां
औ आरो बिदिनो लाइ-लाफाफोरखौलाय मावोना मावा नों
मावो नोंथां माने बावनानै थादोंमोन नोंथां मा मा मावो होननानै बावनानै थादोंमोन गोसोआव
औ औ आलुआथ' जोंहा गासिबो ओंख्रियावनो जोंहा आलु नङाब्लानो जाया नङा होनब्ला नोंथां बेनि थाखायनो जोंना आलुखौ नांथारगौ जायो औ औ बिदिनो जोंहा बायदि रोखोमनि आबाद दिहुनदों नङा होमब्ला नोंथां दाथ' मेसेंबो बोथोर दैज्लां बोथोर जेबो बोथोरनि सिन गैला बायदि ओ जायखिजाया बोथोरावनो जायखि जाया जोङो मैगंखौ मोननाय जायोना जायखि जाया बोथोरावनो जोङो गायलाबायनो हायो दानि दानि जुगावहाय
औ
औ अब्ला नोंथां जोंहा सम समाबो जानानै फैबाय सावरायलायनायखौ
ओ सम होननायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो
औ